हेल' हेल' हेल' खोनादोंना? हेल' खोनादोंना? खोनादोंना? हेल' खोनादोना? खोनादोंना? हेल' हेल' हेल' खोनादोना? हेल' खोनादोंना? नोंनि माथोखौ मोजां खोनायाखै एसे नेट नांनाय जायगायाव थागोन ना थानो हागोन ना? हेल' हेलौ नेट नांनाय जायगायाव थानो हागोन ना हायोबाना? हेलौ
हेल' नोंथां।
हेलौ
अ‌ दासो खोनादों।
औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ दासो खोनादों।
औ औ नोंथांजों आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा आङो सावरायनो होननानै सानदोंमोन। औ औ जोंनिया ओ आथिखालाव जोङो बांसिन सुबुंफोरानो जा भारतनि बांसिन सुबुं ब्रैजि बा जौखोन्दो एबा ब्रैजि थाम थामजौखोन्दो सुबुंफोरानो जोंनिया आबादजों नांथाबनानै ओ जिउ खुङो आरोना। बेनिखायनो जोङो बर'फोरनि गेजेरावबो जोङो गोबां सुबुंफोरा दिनै आबादजोंनो ओ गावनि नखरखौ सुंथानानै दोङो आरोना बेनिखायनो जोङो दैज्लां बो बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो जोङो गामि ओनसोलाव जोङो आबाद माइ आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरोना।
औ
थारैनो माव माइ आबादखौ माबो रैहाय मावनाय जायो एबा जों माइ आबादखौ माबोरै दैखांनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो् माइ आबाद गायनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनो खोथिया नांगोन नङा होनबा नोंथां? औ जोङो जेब्ला खोथिया नांगोन अब्ला जोङो बे खोथिया खौ जोङो माबोरै गायनांगोन होननानै बुङोब्ला जों खोथिया गायनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनो माइलि नांगोन आरोना माइलि बेनिखायनो जोङो ओ माइलिखौ जोङो दुलि एबा बाख्रिनिफ्राय जोङो दिहुनना लानानै जोङो बेखौ दैयाव हरनैनि थाखाय जोङो सोमना दोननाय जायो आरोना जाहाथे औ गाजा ओंखारो जोंनिया माइ जा माइलिया बे गाजा ओंखारो बेनि थाखाय जों बेखौ हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो। बेनिफ्राय हरनै सोमना दोननायनि उनाव जोङो हरनै बोरियाव जोङो दोन्नाय जायो बेखौ हायाव ओ नै एबा थाम गोसो गोजौ जोङो फेनसारनानै जोङो हायाव दोननाय जायो आरो‌। बिनिफ्राय जोङो बेखौ गांसे थालिर बिलाइ एबा थास'नि बिलाइजों खोबनानै आरो सायाव बस्थाफोर एबा गुबुन हिस्ट्रिफोरबा दख'नाफोर जोङो खोबना होनाय जायो जाहाथे जोंनिया जा मायलि बेयो मोजाङै गाजा ओंखारनानै फैयो बेनि थाखाय जोङो बेखौ मोजां नोजोर लानाय जायो आरो बिनि। जेब्ला ओ माइयाव जोंनिया गाजा ओंखारगोन अब्ला जों बेखौ ओ फोथाराव जोङो गा यनो थाखाय औ फोनो थाखाय जोङो लांनाय जायो आरोना। फोनायनि सिगां जोङो गिबियावनो माइखौ जाब दुब्लि फोथारखौ जोङो एवनानै लानाय जायो जोङो सामार होनानै लानाय जायो गिबियाव बेनिफ्राय सामार होखांनायनि उनाव आरोबाव जोङो सैनै एवो एवबावनाय जायो जाहाथे दुब्लिनि जा हाब्रु बियो मोनो बेनि थाखाय जोङो सैनि एवनानै जों खोथियाखौ फोना फोनाय जायो आरोना बिनिफ्राय खोथियाखौ फोनायनि से दान एबा नैजि थामजि से नैजिसे साननि गेजेराव जोंनिया खोथियाया फुनो हानाय जानानै फैयो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा जा जोंनि खोथिया फोखांनानै माइ गायनांगौ जानानै फैयो बै गाय माइ गायनायाव मा मा खामानि मावनांगौ जोङो जानानै फैयो आरो माबोरै नोजोर लानांगौ एसे फोरमायनो हागोन
औ नोंथां ओ दाथ' आबाद होनोब्ला समजों लोगो खायसे बायदिसिना ओ माने जागा लानाबो जोंना बायदिसिना गुबुन गुबुन आबाद जायो नङा होमबा दा दैज्लां बोथोराव जा माइ आबाद बेखौनो जोंनि मोनसे गिबिया आबाद होननानै साननांगोन एबा गिबि आबाद होनगोन नङा होमबा दा माय आबादनि सायाव नोथां बिथाङा एसे फोरमायबाय दा माइ आबादखौ ओ माने गायनायनि समाव माबोरै मा आं एसे फोरमायनानै होनि गायनायनि समाव जोंनिया जेब्लायबो गोदोनि समनि रखम नङा गोदोनि समावथ' जेरैबायदिहाय जा आबादानो जाया मानो माने हालिजोंनो बांसिन एवनानै गायनाय फुनायखौ जोङो नुयोमोन लोगोसेनो बिनि उफेरा आबादखौबो जोङो हालैजोंनो हेवनानै बिदिनो मावनायखौ जों नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोंना बायदिसिना जेरैहाय ट्रेक्टर बायदि बायदिसिना ओंखारनायनिफ्राय जोंना माने बांसिन खम समनि गेजेरावनो माने जोंङो ओ दुब्लिफोरखौ गायनो हादों लोगोंसे ओ जोंथ ' ओरैनो गायबाबो ज नङा हबा बोथोराबो मालाबा जों नांगौ बायदि बि दै बायदिसिनाखौ मोना बिनि थाखायनो माने जोङो जेरै मेसिन बायदिसिनाखौ लागायनानै दैखर एबा दंग' बायदिसिनानिफ्राय जोङो दै थिखांनानै दानि समाव गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो लोगोसेनो गायनाय समावनो जोङो दानि समाव हेवनाय समावनो माने हेवखांनायावनो हायावनो हासार बायदिसिना नाखौ बाजारनिफ्राय लाना फैनानै जों होनायखौ नुयोमोन हुनायखौ नुयो आरो नाथाय गोदोनि समाव बिदि हासार बायदिसिनानि गोनां बिदि जायामोन जेरैबायदिनो एवनानै गायनानै दोनोमोन बिदिनो फसलाबो मोजां जायोमोन। नाथाय दानि समाव नायनो थाङोब्ला ओ जि आबादानो जाया मानो जोङो हा हासार बायदिसिनाखौ होआब्ला जों मोजां फिथाइ एबा फसलखौ मोननो थाङा आरो दा बिदिनो। माइ गायनाय समावबो जोंना जुदि हायाव माइ माने हासार बायदिसिनाखौ होआ। जोंना बायदिसिना ओंखाम सारनाय एबा बिनि गाबा सोलाय बायदिसिना गुबुन गुबुन जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे बिदिनो बायदिसिनाखौ होनांगौ खनफा आरो माइ गायखांनानै आरो एम्फौ बायदिसिनाबो अरोना बेफोरावबो मुलि बायदि बायदिसिनाखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ
जोंना गायनो थाखायथ' गोदोनि समाव बांसिनानो सावरि बायदिसिना जानाय हुदा दंदोंमोन नाथाय दानि समाव बांसिनानो गावबा गाव गावब गाव मावनायनि बांसिन गोसो होयो नालाय सोर बेसेबां थबनो गायखांगोन सोर बे बिसां गायहांगोन बिदिनि सायाव गोसो होयो नङा होमबा
नंगौ नंगौ।
ओ गावबा गावनो न'खराव गायो लोगोसे आरो हाजिरा बायदिसिनायावनो बिदिखौनो गायनायखौ नुनो मोनो। मोनो आरो नाथाय लोगोसे जोंना माइ गायखांनायनि समाव माने जोबथा सानखालि जोंना गोदोनि समनिफ्रायनो मानि बोगानाय एबा मानि सोलिबोखानाय मोनसे हुदा जे हाल जांख्रा हाल जांख्राखौ जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे गारनो हायि एबा नागारनो हायि मोनसे हुदा। हुदाखौनो होनगोन बेखौबो जोंनि ओनसोलाव दासिमबो फालिनायखौ नुनो मोनो अब्लाबो जोबोर खम नुनो मोनो आरो दा बे सानखालि जोंना माइ गायनायनि जोबथा सानखालि बे हाल जांख्राखौ हुदाखौ फालिनाय जायो। गोदोनि समावथ' माने नांगोल बायदिसिना बिदि जोबथा सानखालि हयनानै माबायो नाथाय दानि समाव जि सानखालि जोबथा गायखाङो बेखौ मानियो दा बे सानखालिनि बाथ्राखौ लानानै बु बुंनो थाङोब्ला जोंना बे सानखालि न'खरनि बिगोमाया गिबियावनो दुब्लिसिम थाङो थांनायनि उनाव दुब्लिनि जा आलि थायो आलियाव ओं। मोनब्रै खनायाव माइ बाख्रि गायो बेनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे आइ माइनावआ माने माइ गाय माइ आबादखौ मोजां खालामो लोगोसेनो जा जाथे फसलखौ मोजां मोनैयो बेनि सायाव माने बिनि थाखाय जोंना मोनसे गोदोनि बेहायनो फोथायबोनाय एबा जोङो फोथायलांनाय। मोनसे माने हुदा एबा जोङो मावबोयो आरो लोगोसेनो बिसानखालि जोंना आइजोआ ओ खर' थिंख्लि बा बे बायदिसिना मुवायाव लानानै आइजेंआव लानानै ओ मायनावखौ माइ मुथासेखौ लानानै मायनावखौ बरायनो न'सिम लानानै फै आरो बे न'सिम लाना फैनाय समावनो जोंना जा बर'नि दोरोङारि खेला हाब्रु गेलेनाय बे हुदाया दासिमबो दङ न'खरनि बिगोमाजों लोगोसे गायनाय फुनायाव हेफाजाब होफानो जोंनि गासिबो बे दोरोङारि खेलाखौ दसे सम गेलेयो। न' फारसे फैनो लायो आरो बे न' फारसे फैनो लानाय समावनो जों मोनसे मानिनाय एबा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय जे उनजाय नायहरफिनो मोना होननानै मोनसे माने खुगा द खुगा बुंनायदों आरो। लोगोसेनो ओ माइनावखौ न सि बरायना लाबोनानै जों बेखौ माइ बाख्रि दरख' मोखाङाव एबा जोंनि नमा न' खनायाव बेखौ बरायनानै दोनो आरो लोगोसेनो बे जानखालिनो जों जों हेफाजाब होबानाय गायनाय फुनाय गासि बो बे जानखालिया बायदि जास्राङो आरो। बिदि लोगोसेनो आरो उपेरा बायदिसिना आबादबो दङ दैज्लां बोथोराव मोननाय दा उपेरा आबादनि सा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा एबा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मावो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां थारैनो जोंनिया जेब्ला माइ आबाद जोङो हानानै जोङो दैखांनाय जायो एबा माइ आबादा जेब्ला जोङो हानानै न' फारसे जोङो लानानै थाङो। बै समनि माइ गायखांनानै जोंनिया मोनसे आबाद मावनाय जायो जोङो। बेखर आबाद जायखौ जों बेसर आबाद जोङो बेखौ जोङो मावनाय जायो आरो ना। दा बेसर आबाद खौ जोङो माबोरै मावनाय जायो होनबा जोङो माइ गायखांनानै जा नारा नारा जोंनिया नारा थायो नालाय ओ नाराखौ जोङो एवथारनो नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो गिबियाव ट्रेक्टरजोंनो आथिखालावथ' ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जायो नालाय जोङो ट्रेक्टरजोंनो एवना लाग्रोयो। बेनिफ्राय ट्रेक्टरजों जोङो एवखांनानै जोङो ओ बेयाव आथिखालाव मोननाय ओ बिरोदामिन जौगानायनि जोहै जों मोननाय हासार बेखौ जोङो बाहायो जाहाथे। ओ गोदोनि बायदिथ' जोंनि ओ दानि हाया एसेबां हासार गोनां नंला नालाय बेनिखायनो जों बेयाव बेसर आबादा मोजां जाथों होननानै जोङो ओ गलाफोरनिफ्राय मोननाय हासारखौ बाहायनाय जायो आरो ना बेयाव जोङो हासार सार खांनानै बिनिफ्राय जों बेसरनि बेगर जोलै बेखौ जोङोओ सार होनाय जायो आरोना सारना होनानै आरोबाव फिन खेबसेबाव जोङो बेखौ ओ ट्रेक्टरजों एवबावनाय जायोना जाहाथे बेसर बेगर बेयो हायाव माने हा सिङाव एसे गोरोबनानै थायो बेनि थाखाय जों खेबसेबा एवफिननाय जायो बेनिफ्राय ओ जोङो दैफोरखौबो जोङो नोजोर लानांगौ जायो बै समाव ओ दैया एसे जोंनिया ओ हाया खरां जायो माबेबा माबेबा जायगा लानानै जायगा बेनिखायनो जोङो दैमा एबा दैसाफोरनिफ्राय जोङो दैखौ बोखांनानै बेसराव दै होनांगौ जायो आरोना जाहा थे बेसरा राननानै थैलाङा बेनि थाखाय जोंनियाव अब्ला समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां। औ नोंथां ओ बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा?
औ नंगौ नोंथां दे गोजोनथों नोंथां।